औ न
अ खोनादों नोंथां?
औ नोंथां दायो नोंथाङा फ्रि दङना नोंथां?
फ्रि दं।
औ औ बिदिब्ला आङो नोंथांनो मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां? नोंथाङा सावरायलायनो हागोन नामा? औ दा आङो मोनसे आयदा लानानै फैनायानो जाहैबाय खि जोंनि आबाद मावनायनि सायाव बे बर'फोरा मा मा आबाद मावो बा बेखौ माबोरै मावनाय जायो बेफोर नि सायाव आङो नोंथांजों गुवार ओरै सावरायज्लायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
ओ जागोन नोंथां।
औ दा नोंथांफोरनि ओनसोलावहाय अबे आबादखौ बांसिनै बा बुरजायै मावनाय जायो नों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
अ नोंथां खोनादोंना?
औ नोंथां।
जोंनि नि ओनसोल होनोब्ला बा बर' ओनसोल होनोब्ला जोंनिखि गिबि गिबियावनो जोङो ओ आबाद होनोब्ला जोङो माइ आबाद माइसालि माइ गायनाय आबादखौ गिबि होननानै गुदि होननानै जों सानो आरो बेबायदिनो मावबोबाय दङ। आ गिबियावनो आङो आबादखौ बोरै मावो बेखौ बुंथ'ला मा मा आबाद मावो बेखौ बुंनि ए बेयावनो जोङो माइ आबादखौ दैज्लां दैनाव मावो। आरो बिनि आव आगोलावबो जोङो गोरान आबाद मावो आरो बिनि उनाव जोङो धर हक उन नङा आरो गिबि आबादखौ माइ मावनानै उफेरा आबाद माइ मावबावो। आरो बेनि उनाव जोंना गोरान आबादबो मावो।
औ नोंथां।
बे माइ गायनाय बा माइ आबाद मावनायनि जोंनिख माबायदि ओ नियम दङ बेबायदि आं बुंनि गिबि गिबि गिबियावनो माइ आबादखौ जों गुदि आबाद होननानै बर' हारिया बा जोंनि ओनसोलाव मा मानिना लायो बेनिखाय जोंनि ओ हारिनि बा जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा बै आघुन मासावनो जाय माइखौ जोङो मावगोन बे माइनि खोथिया बा माइखौ मोजाङै बासिनानै नानानै आथिं जों नाना नानै माइलि थुमनानै जिगाब होनानै माइलि थुमनानै बेखौ दोनथ'नाय जायो आरो जायफोरा माइलि ओ थुमनो रोङा बेफोरो बिथांमोना बस्थायावनो दोनो आरो बे बस्थायाव दोनखानाय माइखौ दैज्लां सफैब्ला ओ दैयावसो सोमनानै दोननानै दैनिफ्राय बोखांनानै ओ दैयाव मान माने सान ओ स्नि सान द' सोमनानै उनाव दिखांनानै ओ हायाव लामना दोनो इनिफ्राय जेब्ला गाजा ओंखारो अब्ला दब्लायसे बा दब्लायनै बि परिमानखौ नायनानै बेसे हायाव बे जागोन बेखौ हाब्रु मोजाङै साफा खालाम नानै समायना खालामनानै हाब्रु खालामनानै स्लिम स्लिम खालामनानै बेवहाय फोनानै दोननाय जायो ओमफ्राय बेखौ जों खोथिया होनोबो खोथियाबो होनो बेफोरो आसार मासनि आवगोलावनो फोयो किसुमाना किसुमाना आसार दानाव होयो बेफोर खोथियाफोरा जौखांब्ला जोङो गुवार फोथारफोराव गावबा गावनि गुवार फोथारफोराव ओ ओ जाय जेरै हायो जाय जेरै हायो माने ओ प्राय मानसिनि यावनो दा सान्दै मोसौजों हेवनाय नांगोल गैला आरो बेफोरखौ समनि समनि बिथिंखौ नायनानै दा ट्रेक्टर फिसा ट्रेक्टर बा गेदेर ट्रेक्टर लग लगायनानै खेबसे खारायो खेबसे सामार होयो खेबसे हाग्रा बंग्रा थैनो थाखाय हेवो इनि फ्राय खमसे खम खेबब्रै बा खेबबा हा लानानै खेबब्रै नङाबा खेबथाम नङाबा खेबबा एवनानै ओ जिं जिं आलि होनानै गेजेर गेजेर आलि होनानै फिसा फिसा दबल खालामनानै हाखौ बे खोथियाखौ फुनानै ला बोनानै बेवहाय माइ गायनाय जायो बेबायदिनो दैज्लां दिनाव जों बर'फोरा आबादखौ माइ आबादखौ मावो बे माइ आबाद मावनायाव ओरैबायदि जाथिनि माइ दं सोरबाया माइ मा माइ गायो सोरबाया कल्पना सोरबाया माइब्रा गायो सोरबा जोसा गायो आरो सोरबाफ्रा ओ मा होनो ओ रन्जित गायो बेबायदि जाथिनि माइ गायो बिनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलखै बैसागो दाननि आवगोलाव नो फोथारफोरखौ साफा खालामनानै गोरान
गोरान हायावनो गोरानैनो साफा खालामनानै ओ माइखौ सारनानै दोननानै मै होना होयो इनि फ्राय बेनिफ्रायनो नोंङो ओ माइ रज'नानै ओ बेबायदिनो माइ आ बाद मावो आरो गोथौ हाफोराव जोंनियाव गोथौ हाफोराव गायनो दैलांबाथ' दै बारा जायो नालाय बिनि आवगोलायावनो फोथारखौ स्लिम खालामनानै साफा खालामनानै खेंखआ बावा ओम बेवहाय सारनानै होनाय जायो आरो फोनो बेखौ जों ओ माइ फोनाय होयो बे माइ फोनायाव ओ बे खेंखुवा बावा खौ फोनानै दोननाय जायो आरो बे खेंखुवा बावा फोब्ला ओ रज'नानै
औ औ
गोजौ जायोब्ला दैबाना फैब्लाबो जाहाथे बे दैबानाया बे दै माइखौ फुथारनो हायि ओ अबस्थायाव जायो आरो बेबायदिनो जोंनिखि आबाद मावो बिनि अनगायैबो जोंनि ओ सुबुं आबादारिफोरा गोबाङानो उम गावनि बारियावनो
उम
गावनि बारियावनो ओ बायदिसि रोखोमनि मैगं थाइगं गायनानै गावनो ओ जानो थाखाय मावो आरो आरो बिनि अनगायैबो जों नुनो मोनो आथिखालाव बारि खौ गोदोर लानानै बा गुवार लानानै बा बुर जा लानानै गोबां आबाद ओ मावो माबायदि आबाद होनोब्ला ओ आलु गायो लाफा फोयो लाइ फोयो दुन्दिया फोयो आरो ओ फान्थाव गायो बानलु गायो कबि गायो आरो जिंखा गायो आरो प टल गायो इनिफ्राय गावबो जानानै गावबोथ' जायो जानानै बारा जानाय मा बारा जानायफोरखौ जाहाथे बियो गुबुननो फाननानै गोबां थाखा मोनो आरो बे थाखाजोंनो बिथांमोननि न'खराबो मो जाङै सोलिलांनो हानायखौ जों नुगासिनो दङ बिनि अनगायैबो बिनि अनगायै बो जोंनि बर' हारिया बा जोंनि ओनसोलखै बर'आ दिनै उफेरा खेथि मावो उफे फेरा खेथि होनोब्ला जोंङो बेसर बेसर गोबां गोबां बेसर फोनानै गोबां बेसर फोनानै ओ बेसराव औ फोनानै बेसरखौ फुनानै बेसरखौ ना नानै बेसरखौ ओ फेरेदनानै ओ थाव निजायै जानो थाखाय दे दिनै दिहुनना लानाय जों जोंनि ओनसोलाव जों नुनो मोनो आरो आरो मोनसे खोनथाया थिग जोंनि ओनसोलाव दासिमबो ओ बाराद्राय अर्गेनिक मुलि होआलासिनो बा अर्गेनिक हासार होआलासिनो गोबोरखिनि हानि गोबोरखिनि हासार होनानै आबाद मावनाय नुबाय दङ आरो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव मानसि हारिया दाबो बा बर' हारिया दाबो बेबायदिनो सोलिबाय दं । नोंथांमोननिखै ओ बिनि फिथाइ अनगायै माबाफोर रोखोमनि जुदि आबाद मावोब्ला बर हारिया बिनि बागै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन अ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलथिंबो गोबां गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ मावनाय जायो जेरै दैज्लांबोथ बोथोराव दैज्लांनि आबाद आरो मेसें बोथोराव मेसेंनि आबाद। दा मेसेंनि आबाद होननानै मिथि बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओरै आलु आबादखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो बा मोन नो थाङो आरो
उम
मेसें बोथोर होननानै बुङोब्लाथ जोंना गोजां बोथोर बा गोजां बोथोरबा जोंनि मेसेंनि आबादफोरा थाब-थाब बा दसेयैनो मोननाय बेबायदि रोखोमनि जायो। थिग बेबायदिनो आलु आबादखौ माबोरै गायो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो आलुनि मोजां जोलैफोरखौ नागिरनानै बा बुथुमनानै लाग्रोनांगौ जायो। बेनि उनाव जोङो आलुखौ जेब्ला रेडि खालामखाङो अब्ला जोंनि हाफोरखौ जोङो गिबियावनो एव ग्रोनांगौ जायो बा बेनि हा हायाव थानाय बिफां-लाइफां मैलाफोरखौ स्रां खालामनानै लाग्रोनांगौ जायो।
उम।
आरोबाव जोंना बेखौ खेबनै बा खेबथाम बे बेफोरबायदि हालौवखांनायनि उनावहाय बेयावहाय जोङो ओ ओरै मा बुंनाय जायोमोन बेखौ नोंथां जेनाखि जोङो ओरै सिन बोयो बेखौहाय औ औ औ औ औ बे बि खालामनानै अब्ला जोङो बेयावहाय जोंनि आलुफोरखौ होनानै बे हाखौहाय खोबनानै होनाय जायो। आरो जोंना हाखौ खोबखांनायनि उनावहाय ओरै जिगाब जिगाबफोरखौ बसायनानै होयो जाहाथे बे दाउसिन-दाउला बा जोंनि नफोरनि दाउफोरा बे खौ एरखुनो हाया बा जेबो नस्थ खालामनो हाया बेनि थाखायहाय बेखौ जिगाबजोंबो खोबनानै दोननाय जायो आरो।
उम।
बिदिनो जोंनि ओनसोलथिंबो मावनाय जायो आरो आबादखौ।
उम उम नगौ नंगौ।
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय अब्ला नोंथांजों आङो आबादनि बागै रायजलायनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय। गोबां मिन्थियै बाथ्राफोरखौ नोंथाङा आंनो फोरमायनानै होबाय। बिनि थाखाय गोजोननाय जासिबाय आरो।
ओ गोजोन्थों नोंथां।
गोजोनथों नोंथां।